ओ आं मोनसे आयदानि सायाव नोंथांजो रायज्लायनो थाखाय नोंथांखौ कल खालामदों नोंथाङा एसे सम होनो हागोन नामा मोनसे आयदाजों लानानै रायलायनो थाखाय?
औ नोंथां सावरायजागोन दे।
उम माबा नोंथां आं मोनसे आयदा माने जोंनि गामि ओनसोला गोदो माबायदिमोन माबायदि सोलियोमोन गोदोनि हान्था मेलाया माबायदिमोन सोलों या माबायदिमोन आरो आथिखालाव माबायदि सोलायबोदों आरो बेसेबां माबायदि जौगाबोनो हमदों एबा जौगालांगासिनो दं बेनि सोमोन्दै नोंथांनि ओन्सोलाव माबायदि थासारि सोलायदों बेखौ फोरमायना होनो हागोनना एसे?
औ नोंथां ओ जोंनाथ' ना बिब्दि हमना जानाय हुदा होनोब्ला गोदोनि फ्रायनो दंखायोमोन आरो।
ओ गोदोथ' जोङो आइजोफोरखौ ओ बांसिन बिब्दि खामानिफोराव जोङो मुखुब जाना थानायखौ नुयोमोन आरो। आरो जोंना ओ खोनानो मोनबोदोंमोन जे गोदो गोबां बिब्दिनो जोंना थांबानो बा ना गुरनो थांब्लानो जोंहा जोबोर मा होनो ना बायदिसि ना खांख्राइ बोरो मोननायखौ जोङो खोनाबोदोंमोन आरो। ओ नाथाय जोङो आथिखालाव नुनो मोनदों जे बिब्दि ना फोरनि बिबांफोरखौबो खमायलांनाय बा जोङो ओ बिब्दिनो गांजेमा एंखावरिफोरखौथ' जोङो नुनोनो थांलिया आरो आथिखालाव। ओ मानो होनोब्ला औ जोंना ओ बिब्दिनो आबाद फोथारफोराव बांद्राय जोंना रासायनारि मुलै बा एम्फौ फोथैग्रा मुलै बायदिसिना बाहायनायनि जाउनाव जोङो बिसोरखौ ओ खमायलांनो हमनायखौ नुदों आरो। आरो जोंना आथिखाल समाव ओ नुनो मोनदों जे जोङो लाइमोनफोरखौ बिब्दि ना गुरनो थांनाय बा ना हमहैनो थांनाय ओ बिब्दिफोराव एस से गोसो खम थानायखौ जोङो नुयो आरो आरो जोंना बिबनि ओ बे फारसेखि जोङो गोसो खम थानायनि जाहोनबो दङ'। जोंना आथिखालाव आइजोफोरखौ ओ समान समानै बयखौबो सोलोंथाइ लानायाव बा जोंना बायदिसिना बिथिंफोराव बिब्दिनो मोनथाय होनायनि जाहोनावबो जोङो बेफोरबायदि बिथिंफोराव एसे खम गोसो होनायखौबो जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ
ओ थेवबो जोंना बिब्दिनो जोङो खायसे आइजोफोरखौ गोदो जेरै जोंना जेखाइ खबाइ बा फल' बायदिसिना जोङो लानानै ओ दैमाफोराव नङाब्ला दुब्लि फोथारफोराव ना गुरनो थाङोमोन। जों आथिखाल समावबो खायसे आइजोफोरखौ ओ गावनि समखौ जोङो दोनथ' बा गावनि खामानिफोरखौ दोन्थ'नानैबाबो बिब्दि जोङो ना गुरनायफोराव गोसो होनायखौबो जोङो नुयो आरो नोंथां।
औ
औ आरो जोंना आइजोफोरल' नङा जोंना हौवाफोरखौबो जोङो ओ जेरै फदिंगि फल' बायदिसिनाफोरखौ लानानैबो जोङो बिब्दिनो ना हमनो थांनायखौबो जोङो दैज्लां समाव बांसिन नुयो आरो। आरो जायफोरनि जा दैमाफोर दङ बिसिनाथ' ओ- बिबदिनो दैलां स सम नांलाया हमनो थांनायखौ जोङो खायसे ओनसोलफोराव ओ नुनो थाङो आरो नों थां औ नोंथाङाबो बेनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां माने ओ गोदो गोदायनि ना हमनाय आरो दानि ना हमनाय बुङोब्लाबो गोबां फाराग दङ नङा होमबा नोंथां माने गोदो गोदाय नानिबो आंखाल गैयामोन आरो गोबां जायगायावनो ना बाङा नाफोरा दैमा औ अखानि दैजों बा बिलो बिलोमा फोरनिफ्राय बोहैबोनाय खायसे- ओ- दं दंलाफोराव माने गोबां दै जमा जानानै थायो आरो गोबां बोहैबोनायनि जाउनाव माने नाफोरा बुसारलानानै गोबां फैयोमोन आरोना आरो नानिबो जेबो आंखालबो गैयामोन नङा होनबा नोंथां
औ
बेबायदिनो ओ- मा होनो गोदो गोदाय ना हमनो थांनायाव माने ओ औ गोदो ना हमनो थां थांबावबो आइजोफोरा गामिनि आइजोफोरा ज' ज' जेखाइ खबाय आरि लानानै ना हमनो थांनायखौ जोङो खोनाबोदों मेगनजोंथ' नुवा अब्लाबो खोनाबोदोंमोन गोबां ओ- ना हमनो थाङो आरो गोबां नानि आंखाल गैयि ना हमनानै लाबोनो होननानै खोनादोंमोन आरो ना
औ
नाथाय ओ- दा आथिखालाव बेफोरबायदि ना हमनायखौ गोबां खम नुनो मोननाय जाबाय नङा होमबा
औ
आरो गोदो गोदाय ओ- जेरै जोङो दङ फोथारफोराव बा फोथारफोराव जावनानै दोननाय एसे ओ- फिसा फुख्रि एबा हाखर फि दाना जाननानै दोनोमोन आरो ना बेफोराव गोबां रोखोमनि नाफोरा हाबनानै थायोमोन बेखौ सारनो थाखाय हमनो थाखाय सारनानै हमनो थाखाय ओ- न'आव बानायनाय आइजें सिलि बा धामा दंग्राफोरजों सारनो न'आव आ धंग्राफोरखौ बानायनानै लायोमोन
औ
बेजोंनो जोङो दैखौ सारनानै नाखौ हमनाय जायोमोन गोदो नाथाय आथिखालाव मोब्लिबारि दाजेम एबा गोनोखोआरि दाजेम गोबां रोखोमनि ओंखारनायनि जाउनाव जेरै आ मटर बा मेसिन दै सारग्रा मेसिन आरिफोर ओंखारनायनि जउनाव बेफोरखौ जोङो बेफोरबायदि ओ न'आव बानायनाय आइजेंफोरखौ बाहायनो खम जालांनायखौ नुनो मोनदों आरो गोबाङानो बाहायनोबो थांलिया बे बिदिनो मा बुङोबा नाया गोबां मोन गोदोनि दिनाव नाथाय आथिखाल होलनाया खमायलांनो हमदों मानो होनोब्ला ओ आथिखालाव गोबां मोब्लिबारि दाजें जों ना फोरखौ बुथारनाय जायो माने बेफार फालांगि खालामनो थाखाय फालांगिरिफोरा गावनि मुलाम्फानि थाखाय बायदि रोखोमनि बायदि ओ आयदाजों नाफोरखौ बुथारनो हमदों बेनि थाखायनो नाफोराबो गोबां खमायलांनो हमदों मानो होनोब्ला। जाय आयदाजों गोदो दा आथिखालनि गोनोखोआरि आयदा जेरै। ओ मोब्लिबजों ना बुथारनाय बेटारि आरिजों ना बुथारनाय नि जाहोनाव माने नानि जोलैया खमायलांनो हमदों मानो होनब्ला ओ गोरलैनिफ्रायनो गेदेरसिम नाफोरखौ जोङो खेबसेयैनो जयै बुथारनानै बा हमनानै बुथार ना हमनानै बेखौ ओ फानहैनो बाजार हाथायफोराव फानहैनो थाखाय हमनाय जायो मानो होनबा गासैबो नाखौनो फारसेनिफ्राय मानो होनबा मा होनो ओ जे आउ जेब्ला आ खेबसेयैनो बेफोरबायदि जयै बुथारनाय जायो। अब्लाथ' गासैबो जोलैयानो खमायलाङो नङा होमबा। बेनि थाखायनो। गोबां नाफोरा खमायलांनो हमदों आरो बेफोरबायदिनि जाउनावनो आ आथिखालाव माने खायफा नाफोरा गोमालांनोबो हमदों जाय नाफोरखौ जों दिनैसिम नुफेरनो मोनाखै नंगौ ना
औ नोंथां
गोबां रोखोमनि ना जेरै ओ मा होनो बारलिना मान्दार बामे बेफोरबायदि आरि फोर नाफोरा गोमालांनो हमदों बारलि नाखौबो आथिखालाव गोबां खम नुनो मोनसै मानो होनोबा बेफोर नाया गोदो गोदाय गोदोनि दिनाव गोबां दङमोन माने ओ जेराव जोबख' हाया होननानैबो बुङोमोन आरोना। बेफोरबायदि ना दङमोन मोननो थाङोमोन बायदि रोखोमनि ना फिसानिफ्राय गेदेरसिमहालागै ना मोननो थाङोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोर नाखौ मोननो थांलिया। मानो होनोब्ला बेफोरनि थाखायनो माने ओ आयदा आदब खायदाफोरा। गोबां सोलायनो हमबाय ना हमनाय आयदा। आदबफोराबो सोलायलांनो हमदों बेफोरनि जाउनावनो माने नाफोरा। खमायलांगासिनो आरो खमाय मोनसे समाव गैयाबो जालांनो हानाय खायफा खायसे नाफोरा अ आरो आबाद। नि बाथ्रा बुङोब्लाथ' गोदो आबाद मावनाय ओ माबा आबाद मावनाया गुबुन रोखोमनिमोन आथिखालाव दा गोबां सोलायबोनो हमदों गोदो। नांगोलजों हालेवोमोन मोसौ हालिलानानै नांगोलजों हालेवोमोन नाथाय आथिखालाव। गोनोखोआरि दाजम जेरै ट्रेक्टर बायदि रोखोमनि क्टर गेदेरनि फिसानि मेसिन बाहायनानै हालेवनाय जायो नङा होनोमबा
औ
बेफोरबायदिनो आबादाबो गोदो रासायनारि हासारनि सोलाय जोङो मा बाहायोमोन मिथिंगायारि हासार जेरै मोसौ बोरमानि खि हासुदै आरिजों बानायनाय हासारजोंनो जोङो आबादखौ आबाद मावनाय जायोमोन आरो आथिखालाव गोबां रोखोमनि हासार रासायनारि हासार जेरै इउरिया पटास आरिफोरजों जोङो हायाव बेफोरखौ बाहायनानै आबाद मावनाय जायो जायनि जाहोनाव गोबां हाया गाज्रि जालांनो हमदों खहा जालांनो हमदों नाथाय बेनि फिथाइखौबो गोबांसिनबो मोननो हादों नाथाय खहाबो जादों जायनि जाहोनाव मानसि सुबुं माहारिया बेराम बायदि रोखोमनि बेराम आजार ओ गब्र'नानै गाब्र'नो गोनां जादों जायखौ जोङो हमदां हायै बेमारबो दङ जायनि थाखाय गोबां जिउ खोमानांनोबो गोनां जानानै फैदों मानो होनोब्ला रासायनारि हासार बुङोब्लाथ' र मिथिखागौआनो मिथिंगायारि हासारनिख्रुइ गोबां माने खहा गोनां जायनि जाहोनाव सुबुं माहारिनि गोबां खहा जादों गावनो बिसखौ होनानै गावनो जानानै लानाय बेफोरबायदि जादों नङा होनबा नोंथां
औ
अब्ला नोंथांनि ओनसोलाव माबायदि बेफोर आबाद मावनाय फोर माबायदि सोलियो दा एसे फोरमायलांनो हागोन आां
औ नोंथां नोंथां बुंनाया सैथोआानो जोंना आथिखालाव बिब्दिनो बांसिन आबादफोराव मा होनो रासायनारिक हासार बा खायसे मुलिफोरखौ खौ जोङो बाहायनायखौ बांसिन नुयो आरो जायनि जााहउनाव जोंना आबाद फोथाराथ' मोजां जायो नाथाय जोङो जा बे फिथाइ बेखौ जोङो जायोब्ला देहाफोराव बांसिन खहा जानाय बा आथिखालनि सुबुंफोरखौ जोङो बांसिन लोरबां जानायखौ जोङो नुयो आरो नाथाय जोङो गोदो समनिखौ जोङो नायोब्ला जोंहा बे बिदि रासायनारिक होयैनि जाउनाव जोंना गोबां गोदोनि सुबुंफोरखौ जोङो गोख्रों होननानै खोनानो मोनबोदोंमोन आरो
औ
आथिखालाव बिब्दिनो जोंना बायदिसिना बोथोर लायै बोथोर बायदिसिना आबादफोर मावनाय जायो नालाय आरो खायसेयाथ' गावाय फालांगि खालामनो थाखायबो जेरै जोगोनारफोर जेरै दैज्लांनि मेसेंनि नङ बायदिसिना बोोर बोथोर लायै बोथोर जोङो आबादफोरखौ गुबुन गुबुन मावनाय जायो नालाय बेवहाय जोङो आबादखौ मोजां जानो थाखाय बांसिननिख्रुइ बांसिन सिनबा नांगौनि बांसिनफोरखौबो जोङो बाहायनायखौ नुदों आरो मा होनो राजसाा मा होनो रासायनारिक हासार नङाब्ला खायसे मुलिफोरखौ जोङो बिबदिनो बान्दा कबि बायदिफोरावथ' जोङो बिबदिनो बिजि मुलि होनायफोरखौ खौबो जोङो खोनानो मोन्दों आरो जाय बेफोरखौ जोङो जायोब्लाथ' बिब्दि बेरामफोराव गोग्लैनाया जोंना मा होनो गोग्लैखागोनानो आरो देहाफोरावबो गोबां खहा जायो आरो बिब्दिखौ जोङो जायोब्ला आरो बेनि अनगायैबो जोंना आथिखाल समावबो जोङो गोदो जेरै जोंना मिथिंगानिफ्राय मोननाय खाबथिंनानै जानाय मैगंफोरखौ जायोमोन बिब्दिखौ जोङो आथिखालावबो जानायखौ नुयो आरो जोङो खायसे मैगंफोरखौथ' मुलि बायदि बाहायनायखौबो नुदों जेरै जारि बिलाइ धरम फुल आरो मानि मुनि गिदिर उन्दै बायदिफोरखौ जोङो मुलि बायदि जोङो बाहायनायखौ नुयो आरो जेब्ला जोङो जब्रा जायो बा खुगानि बायदिसिना बेरामफोर जायोब्ला जोङो बेफोरबायदि मैगंफोरखौ बाहायनायखौ जोङो आथिखालावबो जोङो नुनो मोनो आरो थां
दे होमबा जोंहा समाबो जाबायनाा